हेलौ। खलुमबाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय औ खोनादों नोंथाङालाय? औ नोंथां आंबो नोंथांनि आवासखौ खोनादों औ नोंथां बेयावनो नोंथांनि फैदों सानजौफुंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जादों नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों खोनादों।
अह आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
आङो सावरायनो नागिरदों दानि आरो गोदोनि जुग आरो दानि गोदान जुगनि फारागथिफोरखौ आङो नोंथांजों फोरमायनो सानदोंमोन सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। बिदिब्ला आं सिगाङावनो दानो गोदान जुगखौ सावरायग्रोनसै नामा नोंथां? बे उनाव नोंथाङा गोजाम जुगखौ सावरायना होदो
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन
गोदान जुगखौ बुङोब्ला
अब्ला जोंहा
टुइन्टि वान सन्सुरिखौनो बुंजागोन आरो नोंथां एबा टुइन्टि सन्सुरि जों दा जाय जायगायाव दङ गोदान जुगाव जोंहा जे बुंनो थाङोब्ला जोंहा जे पार् फ्रोमबो जौगाजोबबा ओ जौगाजोब्बाय आरो नोंथां फारफ्रोमबो बिथिङाव बुंनानै नायोब्ला जोंहा हान्था मेलाथिंजाय जौगाबाय बेबायदिनो मबाइल इन्टारनेट कम्पिउटाराबबो जौगाबाय देहा फाहामसालियावबो फा फाहामनो थांब्ला जों हा मा जौगा जोब्बाय आरो फारफोरथिंबो। फारफ्रोम फारफ्रोमथिंबो जोंहा जौगाबाय
बाय बेबायदिनो जोंहा देहा फाहामसालियावबो देहा फाहामजानो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय माखासे बेमारफोरखौ फाहामनो हायामोन आरो नाथाय दा जोंहा बिरोंदामिनारि जौगानायजों जोंहा गासैखौबो फाहामनो हाजोब
खम'था जाबाय आरो नोंथां बिदिब्ला फोरमायलांसै आङो ओ जोंहा दा दानि जुगाव एबा मर्दार्न जुगाव एबा गोदान जुगाव जोंहा जेनिबो आंखाल गैला नो बुंजायो आरो नोंथां जोंहा जेरै दा हानथा मे
हान्था मेलानि जोंहा
ओ जेंना गैला होनजायो आरो नोंथां जोंहा दसे समावनो नोंथाङा अबावब्लाफोर थांनोबा ओ मा होनो साइकेल मटर गारि एबा बाइक बासफोरजोंनो नोंथाङा थांनानै थाबैनो थांनानै थाबैनो फैनो हायो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला नोंहा
नोंहा नो